हेल'।
हेल'।
अ हेल'।
अ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ नोंथाङा। ओरैनो दंना रायजलायजागोन ना?
रायलाय जागोन दे।
हेल'। औ रायज्लायजागोन ना नोंथां।
औ रायज्लाय जागोन।
औ। दा नोंथांजों सावरायनो नागिरनाय बिसयानो जाहैबाय। औ बैसागु। बैसागु होननानै बुङोब्ला जोंना बर'फ फोरना मोनथाम दं नङा होमबा रंजालि बैसा सागु मागो बैसागु ओमफ्राय खाथि बैसागु रंजालि बैसागुआ बोसोरनि गिबिमा दानावनो जायो नङा हबा बैसागु दानाव सै थो दाननि जोबथा खालार खालिनिफ्राय लानानै बैसाग दाननि स्नि सानसिम फालिनाय जायो। बेनि अनगायैबो उम सैथो दाननि जोबथा खालार। खालिनिस। सानसे सिगाङाव ओ रंजालि बैसागुखौ खुंनो थाखाय मोसौ थुखैनो थाखाय खाद्रि थाराय मोखोना दिग्लथिनि बिफां बायदिसिनाखौ बु थुमनानै दोनखानाय जायो हालदि लाव फान्थाव बायदिसिनाखौ। बेनि उनाव सैथो दाननि जोबथा खालारावहाय मोसौखौ मोसौनि गंफोराव थाव फुननानैहाय ओ खान्था एबा सारायनि गोसोम बाय दिसिना हांगार खौ दिहुननानै मोसौनि ओ मोदोमावहाय बायदिसिना। फुथा फुननानै थुखैहैनाय जायो नङा होमबा दैमाफोराव। बेनि उनाव बैसागोनि से खालारावहाय। उम मानसि बैसागु होननानै मिथिनाय जायो। मानसि बैसागुनि सानावहाय। ओ देर दुइसिनफ्रा देरसिनखौ खुलुमो आरो। मान होयो देरसिनफ्रा बोर सास्रियो नङा होमबा बेनि उनाव। ओ स्नि सानसिम ओ बर'फ्रा मोसायै रंजायै ज' ज'यै दख'ना फास्रा लानानै खाम सिफुं ला लानानै ओ दामना दामनाय देनाय बायदिसिना जिनिस लानानै मोसा यो आरो मागियो नङा होनबा नोंगौ नोंथां नोंथांनि जायगायाव मा बायदि बैस रंजालि बैसागु फालियो नोंथाङा खिन्थानो हागोन नामा।
औ। जोंनिथिंबो ओ नों थाङा दा जेरै बुंदों बेबायदिनो जोंनिथिंबो बिदिनो फालिनाय जायो आरो बैसागोखौ। बे सानखालि बैसागुनि गिबि सानखालि जोङो औ बिदिनो फुङाव फुङावनो सिखारनानै जोङो मो सौ थुखैनो थाखाय बिदिनो लाहार फाहार खालामो बे मोसौ थुखैनो थाखाय जोङो। बिदिनो लाव, फान्थाव लाव फान्थाव दिग्लि गिथि बेफोरबायदि। थाराय बेफोरबायदिखौ जोङो बुथुमनानै। ज' खालामना लायो आरो बेनि उनाव जोङो मोसौ नो बिदि गोसोम गोसोम फोथा फोननो थाखाय जोङो बिसोरनि थाखाय साराय बा खान्था बिनि हांगारखौ जों एरख'नानै। लायाव।
जमायैहाय जोङो बिदि थाव गुबैजों बिदि गलायो गलायनानै जों बिसोरनि मोदोमाव फोथा फोनो आरो थुना होयो बिदि मोदोमावहाय।
उम नंगौ।
आरो जोङो बिसोरखौ मोसौ फोर खौ जोङो दंग' बा हाखर बेफोराव थुखैहैनाय जायो आरो बेफोराव लांनानै थु खैहैयो जोङो आरो बे बे दिनखालि जोङो मोसौफोरखौ खानाय। खाना माने खानाय जाया आरो बिदिनो हेंगारना होयो जों फोथार फोराव
नंगौ
दोनि ओ बे दैमा जिङाव जोङो जेराव बिसोरखौ थुखैनाय जायो बे बेनि जिङाव जोङो बिसोरनि फागा बोरायखौ माने बावउनाय जायो आरो थुखैखांनानै औ आरो मोना मोनाब्लाथाय जों बिसोरनि थाखाय फागा गोदान होनाय जायो बे फागा गोदानखौ गानहोनो थाखाय जोङो
बिदि बाउग्रोनाय जायो आरो फागा गदानखौ गानहोनायनि सिगां बिसोर बे फागा गोदानखौ जोङो बाउनाय जायो बाउखांनायनि उनावसो जों बिसोरनो गानहोनाय जायो आरो फागा गोदानखौ औ आरो जों बे ओ बेनि अखानायै ज नैथि सानखौ होननानै बुङो मानसिनि बैसागु सानखालि जों जोङो बयबो फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां गोथार जानानै जोङो बिदिनो गेदेरफोर गेदेरफोरखौ खुलुमो उन्दैफोरा गेदेरखौ खुलुमो आरो गेदेरफोरा उन्दैनो बोर सारस्रियो आरो जों गेदेरफोरखौ खुलुमनायाव जोङो बिसोरनो मान बाावो जेरै गेन्ज ओ दख'ना ब्लाउस बेफोरबायदि होनानै जों बिसोरखौ मान बावनानै खुलुमनाय जायो आरो आरो बेनि औ बेनि अखानाय ओमफ्राय अखानायनिफ्रायसो जोङो माने मोसानाय जायो मागिनो थाङो आरो बिदि गामिफोराव न'खर न'खर हाबनानै जोङो मोसायो आरो बे मोसानायाव बयबो नखर न'खर माइरं एबा फैसा हरनाय जायो आरो बयबो स न'खरसेयाव सोरबा जौसे हरो सोरबा बाजि रां हरो बेफोरबायदिनो ह हरनाय जायो आरो मोसाब्लाथाय आरो जों मागिनो थांनायाव औ माइरं माइरं हरो सोरबा रां हरो बेफोरबायदि हरो आरो आरो जों औ बे बैसागु मोसानो थांब्लाथाय जोङो बयबो आइजोफोरा बा सिख्लाफोरा बिसोरो गोमो दख'नानि गोमो दख'ना गाननाय जायो आरो आरो ब्लाउस गोजा गाननाय जायो आरो गोजा गाबनि फास्रा लानाय जायो ज आरो जान्जियाव जों आर'नायइ खानाय जायो आरो आरो उम आरो जों खानायावहाय बिदि बिबार जबा बिबार बा मा जबा बा बायदिसिना बिबार बिदि गोजा बिबार लानाय जायो आरो बिबार थुयो जों खानायाइ थफायाव
नंगौ नोंथां रंजालि बैसागुनि अनगायै यैबो अनगायैबो बर'फोरनाव आरोबाव मोननै बैसागु दंबावो बे जाबाय मागो बैसागु आरो खाथि थि बैसागु मागो बैसागुआ ओरैनो जानाय लोंनायनि थाखाय मिथिजायो नङा मा होनबा आ मागोआव बेलागुर सावनाय जायो मागो दाननि सानसे मागो दान हाबनायनि सानसे सिगां पुस दाननि जोबथा खालार खालि ओ बेलाग बेगुर सावनाय जायो बेलागुर सावनाय गुदियावनो बेलागुर खाथिनि न' लुनाय जिगाबजों बानायनाय न'आवहाय बेहाय बायदिसिना जानाय लोंनाय लावखार ओंख आम जानाय बायदि गामिनि बयबो लोगो नांनानै बोथिसे ज'यै जायो नङा होमबा? बेनि उनाव आरोबाव फुङावनो सिखारनानै मा खालामो बेलागुर सावनाय जायो नारा एबा माइनि नाराजों एबा जिगाबजों बानायनाय बे बेलागुरखौ सावनाय जायो दुगैनानै फुङावनो दाउ खा नुयैयावनो दु-दुगैनांगौ होन्नानै फोथायनाय जायो मागो दानाव नङा होमबा बेनि बेनि अनगायैबो मागो दान हाबनायनि सानसे सिगां एबा ओ ओ मा होनो मागो दान हाब पुस दाननि ओ जोबथा खालारनि सानसे सिगां फिथा देनानै फिथा सौराय देनानै फिथा गुन दै माइब्रानि माथानि फिथा सौनानै ओ लाहार फाहार खालामनाय जायो। ओ बायदिसिना ओ सिथाव थावनि फि ओ सिथाव एनथाब नालेंखरनि लारु सिबिंनि लारु बायदिसिना बानायनाय जायो लोगोसे अमा बो बुथारनाय नुनो मोनो जेहेथु बर'फोरनि गाहाय जानाय खाजायानो जाबाय अमा। अमाफोर बुथारनाय नुनो मोनो ज' ज'यै बेनि उनाव बैसागोनि से खालार खा लि ओ सरि बैसागो नङा मागोनि से खालार खालि ओ बिदिनो फुङावनो सोरांसे सोरांसेयावनो सिखारनानै दाउखा नुयैयावनो सिखारनानै बयबो दुगैनानै दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै गोबोरजों न' आव दै सारनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव बेनि उनाव ओ बेनि उनाव दुगैस्रां लोबस्रां गोथार जानानै देरसिनफोरखौ खुलुमनाय नुनो मोनो मान बाउनाय नुनो मोनो बेनि उनाव जालाय जा जयै जयै ज' ज' जालायनाय लोंलायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। बेजों लोगोसेनो उम बायदिसिना गामियाव आथिखालाव बायदिसिना फांसोन आरि बानायनाय नुनो मोनो बेफोरावबो गेलेनाय बायदिसिना बाहागो लानाय नुनो मोनो आरो गामिनि मानसिफोरखौ।
औ।
नोंथांनि ओनसोलाव माबादि फालियो
औ जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो फालिनाय जायो बयबो ओ बयबो ज' ज' जानानै बिदिनो ओ लावखार ओंखाम जालायो आरो जों बयबो रंजायो आरो बे आरो जों बैसागुनि बैसागुनि जोबथा सानावथ' ओ जोबथा सानखालि जोङो बिदिनो ओ लावखार ओंखाम जानाय जायो बेयाव जोङो बयबो ओ बयबो ना बेदर बायदिसिना बायदिसिना रोखोमनि बिदिनो ओ बे मैगं ओंख्रि बेफोरबायदिखौ माने बायनानै जोङो जानाय जायो आरो बयबो रंजायो मोसायो आरो बे सानखालि जोङो
नंगौ नोंथां।
नों ओ बे बैसागु मोसानायाव ओ
बे बैसागु मोसानायाव जों मा ओ बैसागु मोसानो थाखाय जोङो मा मा दामग्रा आगजु लानाय जायो
जों बैसागु मोसानायाव ओ नांगौथार आगजुफोरानो जाबाय दामग्रा आगजु बर'नि दा दारिमिनारि ओ आरोंदाया ओ गोदोनि दामग्रा एबा दाबो सोलिगासिनो दं बेफोर दामग्रा आगजु फोरानो जाबाय खाम सिफुं जथा सेरजा हारम'नियामबो लानाय नुनो मोनो। आरो थरखा बेफोर गंगोनाबो लानाय नुनो मोनो। बेनिख्रुइ बांसिन नुनो मोननाया जाहैदों खाम सिफुं जथा। आथिखालाव सेरजाखौ बांद्राय नुनो थांलिया खायसे खायसे जायगायाव नुयो जोङो। जोंनि ओनसोलाव बिदिहाय नुनो थांनाय जालिया ओ खामजों सिफुं आरो। जथा आरो थरखाजों मोसानाय नुनो मोननाय जायो आरोखि नोंथांनि। नोंथांमोननि ओनसोलाव माबादियै। दामग्रा देग्रा मा मा आगजु बाहायो नोंथाङा खिन्थानो हागोन नामा?
ओ जों बैसागु मोसानायावथ' ओ खाम सिफुं सेरजा। जथा जाबस्रिं आरो थरखा। बेखिनिखौनो लानाय जायो आरो। जों बे बेखिनिखौनो लानानै बैसागु मोसानो थाङो आरो। औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय नालाय।
औ नंगौ नोंथां औ गोजोननाय थाबाय।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिमबो।